हेल' औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ।
जों दा नै मबाइलनि फारसे सावरायलायनो सानदों।
औ औ सावरायजागोन नोंथां औ। खोनादोंना नोंथां। हेल' आं थाङा खोनादोंना?
हेल'
औ औ बुंदोंथां औ खोनादों खोनादों।
औ। मबाइला दा जोंनि जिउआव माने मोनसे गोबां गोनां। गोनां जाना फैदों।
औ नंगौ। थारैनो।
औ औ बेनि बेनि गेजेरावबो माने गा-गाज्रिबो आरो जों दा मबाइलाव माने गोदो गोदोनि मबाइल फनाव माने बिदि किपेडफोरसो किपेडल' इउस खालामजायोमोन ओमफ्राय दानिया मबाइल। फन जजों जोङो एनड्रइड इउस खालामनो हायो एनड्रइड फन आरो आइ। फन औ गोदो गोदोनि दिनाव माने बेफोरनि फन बिदि माने गैयामोन आरो म औ किपटल' दंमोन
दङमोन औ थारैनो
गोदो किपेड ओमफ्राय टेलिफन दंमोन आरो।
औ नंगौ
औ ओमफ्राय। औ दा अबेबाफोर गिदिंनो थांबाबो माने। के मेर फट' फोर बिदि लाना फैनो हायो गोदोनि दिनाव माने बेफोरदि गैयामोन आरो दा गुगोल ए आइ सेट जि पि टि बेफोरखौ इउस खालामनो हायो ससियेल मिडियाबो इउस खालामनो हायो।
हायो हायो औ नंगौ थारैनो सैथो खोथा नंगौ।
ओमफाय गेमफोरबो गे-गेलेजायो आरो ओमफाय दानि गेमफोरबो गेले जायो ओमफाय नोंथाङा ससियेल मिडिया नोंथांनाव आं माबा सोंनो नागिरदों ससियेल मिडिया माने माखौ बांसिन इउस खालामो?
औ बेथ' जोंहा बांसिन इउस खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ वाट्सएप
खौनो बांसिनहाय जेरैहाय इउटुब बेफोरखौ बांसिन फाहायाव बाहायनाय जायो औ।
औ औ
अ
औ
नोंथाङा ओ मबाइल एबा जानबुंजों मा मा हेफाजाब मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
हेफाजाब मोननो हानायाथ' माने बिदिनो जाहैबाय माने अ एन्सार्स फोर नागिरनाय बेफोरदियावल' बेफोरदियाव बांसिन हेफाजाब मोननो हायो आरो। माबाफोर नट्सफोर नागिरनायफोराव।
औ औ औ नंगौ थारैनो सैथो। ओ नोंथांनो आंबो एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ औ
आथिखालनि दा मबाइल एबा जानबुं होननानै बुङो ब्ला जोंहा आथिखाल गोबां बिबांनि जों ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। सानफा एफा सानफा एफा नङा होमबा? बायदि रोखोमनि बायदि मुङै औ दा जोंहा मबाइल एबा जानबुंआव गोबां खामानि जों सुबुं माहारि हारिया मावनो हायो एबा हेफाजाब मोनबोदों नङा होमबा? दा दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा आथिखाल नायोब्ला जों बायदि रोखोमनि अनलाइन क्लास मबाइलनि जोहैनो खालामनो हायो नङा होमबा? ओ ओ दा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जोंहा सोंनायनि फिननाय जायखौ होनना बुङो जों कुइसनस नि एन्सारफोरखौ जोङो ओ मबाइलनि जोहै नों जोङो जोंनि गावबा गावनि मबाइलावनो नायगिरनानै लानो हायो नङा होमबा?
औ औ
बेबादिनो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों आथिखालनि मुगायाव ओ जा मोन-मोनसे जायगानि एबा गुबुन गुबुन रायजो गुबुन गुबुन हादरनि ओ खौरां फोर एबा जा खौरां जानायफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो न'आव जिरायना थानानैनो खम समनि गेजेराव जों मोननो हायो एब बा नुनो हायो नङा होमबा? मबाइलनि गेजेरजों ओ ओ दा बे बेलायावनो जोंहा बुंनो थांबावनोब्ला जों नुनो मोनो मबा मबाइलनि गेजेरजों एबा मबाइलनि जोहैनो जों आथिखालाव जेरैहाय इन्स इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब टुइटार बायदिफोराव जोङो ओ न'आवनो थानानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै ओ गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोङो बैफोर ससियेल मेडियायाव मबाइलनि जोहै जोङो रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ बा बायदिसिना मोजां मोजां भिडिअ'सफोर आपल'ड एबा हगारनानै जोंहा ससियेल मिडिया यावहाय गोबां रोखोमनि जानबुंनि जोहै जोङो ओ रां आरजिनो हायो दा बे बेलायावनो जों जोंहा ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जानाय लोंनाय गानाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा आथिखाल मौ मबाइलनि जोहै आथिखालनि दिनाव ओरैबायदि मोननो हायो जेरैहाय न'आव जिरायना थानानैनो जोंहा मबाइलनि जोहै अनलाइन अर्डार होनानै जों बायदिसिना रोखोमनि जानाय रोंनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय ओ जों न'आव जिरायनानै थानानैनो ओ बायदिसिना जानाय लोंनाय फिथाइ ओ जानाय -लोंनाय फोरखौ जामुं फोरखौ जोङो ओ मो जानो हायो नङा होनबा नआव थानानैनो थिक बेबायदि गाननाय जोमनाय नि बिथिंङावबो जोङो गोबां रोखोमनि मबाइल नि जोहै जोंङो गाननाय जोमनाय अर्डार होनानै जोङो गाननायखौ नुनो मोनो जेरैहाय फ्लिपकार्ट एमाजन मिस' ओ माइन्त्रा सबस बायदि बायदिफोराव जोङो ओ गावनि गाननायनायखौ अरदार खालामनाय एबा बिहरनानै गानो गाननाय जोमनाय हायो नङा होमबा
औ औ औ
दा थिग बेबादिनो जोंहा ओ थांलाय फैलाय राहा जायखौ होनो जों हान्था मेला नङा होमबा बेनि बेनि बिथिङावबो जों बुंनो थाङोब्ला आथिखाल नुनो मोनो ओ मबाइलनि जोहैनो एबा मबाइलजोंनो जोंहा इन्टारनेट नि गेजेरजों रेपिड' एबा उबेरफोरनि जोहै जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादियैनो जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम खम समनि गेजेरावनो जोङो मबाइलनि जोहै अर्डार होना एबा ओ बुक खालामनानै जोङो रेपिद' उबेरजों थांनो हायो नङा हबा औ दा बेनि अन- गायैबो जोंहा ओ बेरामिफोरनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंहा न'खर एबा गामिफोराव माबाफोर सोरबाफोर बेरामि बेराम जायोब्ला जोंहा ओ बायदि रोखोमनि ओ हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालिनि निफ्राय जोंहा मबाइलनि गेजेरजों वान जिर' ओइट थुना होब्लानो जोंहा गारि लिंहरनो हायो नङा हबा नोंथां औ थिग बेबाददिनो जोंहा बायदि रोखोमनि आथिखालनि जुगाव मबाइलजों जोंहा गोबां रोखोमनि खामानि मावनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि राहा मोननो हाबाय होननानै आं सानो। दा ओ बे रोखोमैनो आं मोनसे बुंबावनो सानदों ओ जों हा मबाइलखौ ओ मोजां मोजां बाहायोब्लासो मोजां आरो बेहाय मबाइलखौ बाहायनो रोङाब्ला थाय हामा नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो सोलोंथाइनि बि- बिथिङावनो जों नायनो थाङोब्ला एबा सोलोंथाइनि लानायनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो सासे ओ फरायसा सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय फरायसाया ओ सोलोंथाइ लानायाव गोसो होआलाबसिनो बिथांमोना ओ गेम्स बायदिसिना गेम्सफोर गेलेनानै एबा ससियेल मिडियायाव मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बेबादिनो बिथांमोननि जा मुखुब जाना थानाय एबा सम ओ टाइमखौ हगार हरनाया सासे फरायसा फरायसा जिउआव गोबां थार गोहोम गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो ओ मबाइलाथ' गोबां बायदिसिना नांनायनिबो नाङिनिबो बायदिसिना रोखोमनि भिडिअसफोर फैगोन गाज्रिनिबो मोजांनिबो नाथाय गाज्रिखौ गाज्रिखौ मोजांखौ बाहायालासिनो गाज्रिखौ बाहायोब्ला बेयो गावनि नो ओ खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ दा मोजांनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा नुनो मोन बावो जेरैहाय ओ जोङो मोजां मोजां गियान मोननाय भिडिअफोर नायोब्ला जोंहा गावनिनो मोजां एबा ओ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावनो जों जोंहा फरायनायनि बिथिङाव जोंहा मोजां मोजां नट्सफोरखौ ओ सेबखांनानै लाखियोब्ला बे गावनिनो मोजां नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि जोंहा आथिखालनि मुगायाव अनलाइननि जोहैनो खायसे खायसे आनजाद एबा एगजामफोरखौ जों होनो हायो नङा होमबा मबाइलनि गेजेरजों नों औ थिग बेबादिनो जोंङो आथिखाल खम समनि गेजेरावनो जोंहा बायदि रोखोमनि ओ खौरांफोरखौबो मोननायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि खामानिफोर मोननो हायो। एबा मावनो हायो।
औ औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ
सासे अफिसाव साख्रि मावनाय बिथांमोनाबो गावनि न'आवनो थानानै बिथांमोना गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो अनलाइननि जोहैनो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि बायदि खामानि मावनो हायो दा नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होबावनो हागोन नामा? मबाइलनि जोहै माबादि खाबु मोननो हायो जोङो आथिखालनि दिनाव
औ
औ
मबाइल मबाइलावथ' बिदिनो ससियेल मिडिया सोरबाबा फेसबुक पेज खुलियो।
औ
क्रियेटर जायो। औ बिदिनो ओमफ्राय औ माने बांसिन माने फनाव माने बिदिनो ओ फेसबुक पेज खुलिनानै माने फेसबुक पेज खुलि-खुलिनानै माने ' फेसबुक पेज खुलिबा बिदिनो बेहायनो माने थाबाय था थानांगौ जायो आरो जेरै हमना ला मर्निंनि आफ आफटारनुननि बिदि माने फट' भिडिअसफोराव गारबाय थानांगौ। माने फेसबुक पेज खुलिबा माने फेसबुक पेज खुलिनायजों माने बि बिदिनो मानसिफोरा माने डलार खामायनो हायो।
औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो
औ ओमफ्राय बिदिनो जायगाफोर एक्सप्लर खालामनानै आरो जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनानैबो माने बिसोरो फेसबुक पेज खुलिग्राफोरा माने देखायो आरो।
औ औ
ओमफाय बिदिनो माने गुबुन मानसिफोरा बेहायनो माने नु नुनो मोनो ओमफाय बिदि एक्सप' खालाम बेहायनो माने मोजां नुबा माने आलदा मानसिफोराबो माने नुखांनाय बिसोरो नुखांनानै माने एक्सप्लर खालामनो थाङो।
थाङो थाङो औ नंगौ नंगौ नंगौ गोबां खोथा मोनथिना मोनो नङा होमबा नों थां ओ मबाइलनि जायैनो बायदिसिना रोखोमनि ओ बायदिसिना सिना खोथा एबा नुनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां गियान बुथुमनाबो लानो हायो। बख गोबां राहा मोननो हायो नङा होमबा औ। औ औ थिग बेबादिनो औ नंगौ। थारैनो सैथो बेजों लोगोसेनो आरो जोंहा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै जोंहा ओ नायलायनोबो हाय नङा होम बा भिडिअ' कलनि गेजेरजों औ औ औ थिग बेबादि बिदिनो सुखु दुखु ओ बायदिसिना रोखोमनि खौरांफोरखौ जों लालायनो हायो नङा होमबा? औ औ औ औ औ औ औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ रांखान्थिनि बेलायावनो बुंनो थाङो ब्ला जोंहा ओ गोदोहाय जोङो फैसा ओ सोनो थाखाय जोंहा ए टि एम एबा एकाउन्ट एकाउन्टफोराव जों थांनो नो गोनां जायोमोन बेंकफोराव नङा होमबा? ओ नाथाय जोंहा आथिखाल ओरैबायदि नुयो आथिखाल अनलाइन एबा मब बाइलनि जोहैनो जोंहा ओ बायदिसिना रांखान्थिनि बिथिङाव जोंहा हरलाय लाबोलाय खालाम नो हायो नङा होमबा जेरैहाय फनपे जिप पे ओ पेटिएम बायदि बायदि रोखोमनि औ औ। बायदि रोखोमनि जोंहा एप्सफोरजों गावनि मबाइल एबा जानबुंआवनो जोंहा ओ खालामनो हायो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो गोबां गोबांथार राहा जों मोननो हायो। दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा